औनोंथां।
नोंथां खोनादों।
औ नोंथांजों आं बैसागु फोरबोनि बागै एसे सावरायनो नोंथांखौ गल। खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां।
औ सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनस--। लाव बैसागु फोरबोखौहाय माबादैहाय। माबोरैहाय फालिनाय जायो माबोरैहाय खुङो नोंथाङा एसे फोरमायनानै।
औ औ नोंथां जोंना। बिथिंथ' बैसागु फोरबोखौ बिराद गाजा गोमजायै जोङो माने फालिनाय। हायखौहाय खुंनायखौ नुनो मोनो नोंथां जोङो औ। औ जोंनि बैसागु फोरबोखौ माने गुबुन फोरानो। बोलानो माने गोसो दुंगाखांनाय बिदि जायो आरो ना। माने नायनानै नुनानै आरोना बिराद गोम गोमैहाय। जोङो बैसागु। फोरबोखौहाय खुंनायखौ नुनो मोनो ओ जोंना सिगाङावनो बैसागु फोरबो होनान--। होननानै बुङोबा सिगाङावनो जोंना दं जाहैबाय मा होनो ओ। मोसौनि बैसागुखौ जोङो नुनो मोनो ओ मोसौनि बैसागुखौ। खौ जोङोहा। मा होनो मोसौफोरखौहाय लांनानैहाय ओ दैयाव लांनानैहाय। जोङो मोसौखौहाय थुखैनाय ओ बेखौ खामानिखौ मावहैयो आरोना। जोङो बेवहाय मोसौ। थुखैनायाव माखासे मा होनो मेथाइफोर खननायखौबो नुनो। मोनो आरो माखासे मोसौनि गाहाम। हामलायनानै माने मोसौखौहाय मोजाङै थाबैनो जेन' एरो मोजाङै। एरो बेफोरखौहाय। ओ जोङो बावहाय बुंनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरैहाय। जेरै मा होनो मोसौखौ। दैयावहाय लांनानै बिनि उनावहाय ओ बिदि गान खननानै थुखैखां। नायनि उनावहाय जोङो मोसौफोरखौहाय माने। बाहेरायावहाय माने आदार जानो थाखाय जोङो माने हगारनानै हरो आरोना फोद--। फोथारावहाय बिनि। आरो बेजों हगारनायनि सिगां माने मोसौफोरनो माने बै जे फान्थावजों। बिदिनो माबा माबि माने बेवहाय मोसौनो फोथा फोननानै हरो आरोना नों। जेन' जोंनि मोसौ। ओ गुबुन जिब जुनारनिफ्राय माने बारग'नो हायो माने बेखौ। जिब जुनारा जाया आरो ना। जानो हायैनि बेनि थाखाय बेखौ फोथायनाय दं आरोना माने। सिगांनिफ्रायनो औ बिनि अनगायै बिनि उनावहाय। जोंना फैबाय ओ जोङो बैसागु समाव। खौ बिदिनो गोबां रोखोमनि जोंनि बारिनिफ्राय मोननाय। मैगं थाइगं बेफोरखौहाय माने जोङो माने खानानैहाय बिदिनो एकस' एक बिदि मिलायनानै जोङो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
औ ओमफ्रायहायो बिनि बिदिनो बे बेखौहाय जानानै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जाबोयो आबौ आबै मो समनिफ्रायनो आरो बेखौ जायोब्ला जोङो बिदिनो बेमार आजारनिफ्राय माने रैखा मोनो होननानै जों माने खारग'नो हानायनि मोनसे मुलि बायदि मेडिसिन बायदि माने साननानै माने जानाय जायो आरोना बेफोरखौ जायो औ बे खौ जायोबा माने जोंनावहाय गेस्टिकफोर बेफोरबो जाया होननानै आङो खोनानो मोनदों माने आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बिनि उनावहाय जोंहा फैबाय मानसिनि बैसो बैसागु आरोना मानसिनि बैसागुआवहाय जोङो बिदिनो गोबां रोखोमै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो नोंथां जेरैहाय जोङो बिदिनो सेंग्रा सिख्ला फोर बिदिनो रंजानायखौ नुनो मोनो माने न' न' थांनानै रंजाबायनायखौ आरो बेयाव जोंना सिगाङावनो जेब्लाबो मानसि बैसागु जाय सफैयो जोंहा नोजोर होयोब्ला बेखौनो मान बावनाय हाय जोङो नुनो मोनो आरोना गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ अननाय आरो आरोहाय अनसायनाय आरो गेरे गेदेरफोरखौ उन्दैफोरा खुलुमनानै बिदिनो मान लानाय मान होनाय बेफोरखौहाय देरसिन महरैहाय मान होनायखौ नुनो मोनो आरो आरोना बेनि अनगायैबो जेन'बा बे बैसागु समावहाय जोङो सेंग्रा सिख सिख्लाफोरखौ माने मोजां मोजां गाननाय जोमनायफोर जोंनि माने दोरोङारि माने ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय सिख्लाफोरा दख'ना गोमो गानानै साद्रि गोजा लानानै आर'नाइ फालि लानानै बिदिनो मोसानाय बिदिनो थांनाय बिदि खर'आवहाय जेन'बा नाय खफा होनानै बिबार थुनानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो सेंग्राफोरखौ नायोबा जोङो सेंग्राफोरा जेरैहाय गामसा आरो बिदिनो आर'नाइ गस्ला गाननानैहाय जोङो रंजानाय खौ नुनो मोनो नोंथां आरो बिदिनो बेवहाय गोबां रोखोमनि जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय जोंनि माखासे दामनाय देनाय खाम सिफुं जथ था सेरजा बेफोरखौ लानानै जोङो रंजा बायनायखौ नुयो आरोना नोंथां ज' ज'यैहाय आरो औ आरो बेफोरखौ बेफोरनि अनगायैबो जोङो जानाय लोंनाय बिदिनो जेरै जोंनि जानाय आदार जेरै अमा बेखौ जोङो साबसिन माने बर'फोरखौ जानाय नुनो मोनो बे आदारफोर माने बेफोर जानाय लोंनाय आरो जौ जुग जुमायखौ जे बैसागुनि थाखाय थिनानै दोननाय बेफोरखौ ज' ज'यै लोंनाय जानाय खौहाय नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथांमोननिथिं बैसागु फोरबोआ माबायदि जायो नोंथां नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना
औ नंगौ औ बैसागु नोंथाङा दासो जेरैबायदि बुंलांदों बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव वबो बैसागुखौ खुंनाय जायो आरो बैसागुआ मोननै बैसागु दङ जेरै मानसि बैसागु मोसौ बैसागु जों ओ बैसागुनि गिबि सानखालिनो जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो आरो बे खालि जोङो मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो। फुङावनो जोङो बिसोरनि थाखाय लाव फान्थाव हालदै देग्लिलिथि थाराय बेफोरखौ जों जगार खालामनाय जायो बेजों माने जोङो बिसोर मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो आरो आरो बिसोरनि थाखाय मालाबो सुनाय जायो बेजों आरो जों बिसोरनि बिसोरनो जोङो गोसोम गोसोम फोथा फोननो थाखाय जोङो साराय एबा खान्थानिफ्राय जोङो साराय एबा खान्था खिथुनि हांगारखौ जोङो बिदि एरख'नानै जोङो ओ बे थाव गुबैजों जों गलायनानै बिसोरनि मोदोमाव फोननाय जायो आरो फोथा फोननाय जायो बेनि उनाव जोङो बिसोरखौ मोसौ मोसौफोरखौ जों गलिनिफ्राय दिहुननानै हाखर एबा दैमा बेफोराव जोङो थुखैनो थाखाय लाना थाङो आरो बेयाव लाना थांनानै जोङो बिसोरखौ बे दैयाव बे दैयाव जोङो थुखैनाय जायो आ बे लाव फान्थाव जों बिसोरनि मोदोमाव गारना होनानै बिसोरनि बिसोरनो मोनसे सल' नानै जोङो बिसोरखौ थुखैनाय जायो आरो आरो बे थुखैनायाव जोङो थारायजों बिसोरखौ बुनाय जायो।
बिसोरखौ थुखैखांनानै जोङो फोथारफोराव जों बिसोरखौ बे सानखालि ओरैनो माने उदाङै हेंगारनानै होनाय जायो आरो बिसोरखौ दोनथाल दोनदालजों खानाय जाया आरो बे थाखाय जोङो बिसोरखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो बिसोरनि फागा बोरायखौ लांनानै बे दैमा जिङाव जोङो बावनाय जायो आरो बे फागाबोरायखौ आरो मोनाबिलियाव जोङो बिसोरनि थाखाय फागा फागा गोदान लाबोनाय जायो। फागा गोदान लाबोनानै जों मोनाबिलि समाव गलियाव बिसोरनि फागाखौ जोङो बाउनानै माने बिदि खुलुमनानै बावउनाय जायो आरो बेनि उनावसो जों बि बिसोरनियाव बिसोर मोसौफोरनियाव जोङो गानहोनाय जायो बे फागा गोदानजों खानाय जायो आरो औ आरो ओ बेनि उननिफ्रायसो जोङो मोसा मोसानाय मोसायो आरो मोसानानै जोङो बिदिनो बे खालि जोङो गामि गामि मोसायो गामियाव बयनिबो न'खर न'खर हाबनानै मोसायो ओ जेब्ला जों मोसा खाङो बे न'खरहा बे न'खरनि मानसिफ्रा जोंनो बिदिनो रां हरो सोरबा फै सोरबा माइरं माइरंजों लोगोसे रां हरफायो सोरबा जौसे सोरबा नैजौ सोरबा बा बेफोरबायदियाव लासै माने हरो आरो जोङो मोसानो थांब्लाथाय आरो ओ आरो गोबां माने बिदिनो मागिनो थांनाय दङ मागिनो थांनायावबो जोङो माइरं माइरं एबा फैसा हरनाय जायो आरो जोङो जेब्ला मोसानो थाङो बे मोसानो थांनायाव जों हिन्जावफोरा गोमो दख'नानि बिदन बिदन दख'ना गाननाय जायो आरो आरो ब्लाउस गोजा गाननाय जायो आरो फालि गोजा लायो आरो जों जान्जियाव आर'नाइ खानाय जायो आरो आरो खानाय खफायाव जोङो गोजा गोजा बिबार थुयो आरो हौवा फोरा बिदिनो गोथां गामसा गानो ओ गुफुर गस्ला गानो बेनि सायाव आर'नाइनि वेस कट गाननाय जायो आरो बिसोरो आर'नाइ लायो आरो गोदोनायाव
औ नंगौ
बेफोरबायदिनो जोङो मोसानाय जायो आरो जों मोसानो थांनायावथ' दामग्रा दे ग्रा आगजु होनब्लाथाय बिदिनो खाम सिफुं सेरजा जथा साबस्रिं आ बेफोरखौ माने आरो थरखा बेफोरखौ जों लानानै मो सानाय जायो आरो बे फाननानै जोङो बैसागुखौ जोबोद रंजा बाजायै जोङो मोसानो थाङो आरो औ-औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होनबा नोंथां औ
औ नोंथां जागोन दे नोंथां